ओ नों थां खोनादों ना?
खोनादों औ
उम
दे बिदिबा जों दायो मानि सोमोन्दै सावरायनो नोंथाङा एसे फोरमायलाय बिदिबा?
ओ दायो जोङो गायनाय फुनायाव सावरायनोसै नामा बोथोरानो गायनाय नायनि सोलिगास नो दायो माइ गायनायनि
माइ गायनाय आबाद
औ आबाद मावनाय औ ओरैनोथ' नोंसिनिथिं माबायदि सोलिगासिनो दायो गायनाय फुनायाव
जोंनिथिं नै देग्लायथ' अखायानो जोबोद खमथार अखाखौनो हानायखौ नुवाखै माथो देग्लाय। अखा बेबायदि अखा गैयाबाथ' थ' जोंनाव आबाद मावनायाबो एसे गोबाव जायो आरो अखा फैबासो मानोना एसे दैमा दैसायावो खा थियाव गैया नालाय बेबायदि जों दंग' जावनानै दैमा दैसानि दैखौ लाबोनानै जों आबाद मावनो आरो बेखायनो ने अखाखौ नेनांगौ जायो न अखायानो गैया ओरैनोथ' खोथिया फोजनाय जाजोब्बाय दायो। आरो दा नैबाव खा फैबानो जिबा सान बा नैजि साननि उनाव माइ गायनाय जासिगोन औ बिदिनो जुलाइ मासाव। दा जुलाइ दानावसो बांसिन माइ गायनाय जायो आरो ना जोंनि जायगायावहा। दायोथ' ओरैनो माइ बाद ओ आबाद थिलिखौ दायो ओ ट्रेक्टरजों बा मोसौजों हालेवनानै गुरै खालामना लाखाबाय आरो ना। गासिबो सैसै हेवना लाखाबाय आरो गासिबो औ सोरबा सोरबा एवबाय खोमा। दा दै थाया थायोब्लाबो अखा हाबानो दै फैबा गुरै जाना थागोन आरोना एसे । बेखायनो आबादारिफ्रा मा खालामो ओ अखा फैनायनि सिगाङावनो सैसे हालेवना लायो आरो ना आबादथिलिखौ। अब्ला निया जेब्ला अखा फैगोन अखा फैनाय लोगो लोगोनो बे हाया गुरै जासिगोन आरो बे-बेनि उनाव साननैसो उनावनो आरो सैनैसो एवजाबानो गायजायो आरोना नोंथां। बेबायदि माइ गायनायखौ आं नुदों औ नंगौ। आं गावआबो एसे बे फोरावहा मावोमोन नालाय सिगां। अ बेखायनो एसे गोसोआव दं मारै मारै मावनाय जायो। दाबो मावो दाबो आबादारि आंबो।
औ
ओ
ओरैनोथ' दायो मा होनो ओरैनोथ' दायो ओ मा होनो ओ मोसौजोंहाय हालेवा लासिनो ट्रेक्टरजों हालिनाय हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनसैना? ओमफ्राय नोंसिनिथिं माबायदि सो लियो माने बबेया बांसिन सोलिनानै। ट्रेक्टरजों या माबाजोंहाय नांगोलजों बांसिन।
ना दाथ‌ जोंनाव ट्रेक्टर जाजोबबाय जों नांगोल जों एवनायखौ नुनो मोनला जोंनि ओनसोलाव।
अ।
औ मालाबा गावनि एसे सोरबा आबाद मावो मैगं गायनाय मा गायनाय बेफोरावसो जों मोसौजों आ हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो ना दायो गासिबो ट्रेक्टरजोंनो औ बारियावहा मैगंफोर गायनोबा । फिसालालाय बे खौ मोसौजों एवनाय नुयो। आजिखालि आद- आथिखालावथ नै जोंनि ओनसोलावहाय न गंफ्रम नखरावनो गोदोथ मोस मोसौ हालेवग्रा मोसौ थायोमोन नङा होमबा? नाथाय। दानि आथिखालावहा जों नुनो। नुनो मोनला मोसौ हालेवग्रा मोसौखौ।
औ माने मोसौनि अनजिमायानो खमायलांबाय।
मोसौबो मोसौ फिबाबो। बे मोसौ जारसि एबा मोसौ गायखौसो फिनाय नुनो मोन आरोना आं। गायखेरनि दाखाय। मोसौ हालुवा जायथु जायजों जों हालेवो बै मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनला। दायो गासिबो ट्रेक्टर जाजोब जबाय नालाय ट्रेक्टर जजोंनो हालेवो आरो माइ गायग्रायाबो ट्रेक्टर बायदि मेसिन फैबाय। गायग्रा थासाव। खोथिया फुनायाबो। फैबाय।
ओह दाथ गोरलै जाजोब्बाय।
नोंगौ।
उम खोथिया फुनाय फैबायना जोंनाथिं फैथवाख माइ माइ हाग्रा फैयाखै खोथिया फुनाय फैयाखै ऐ माइ मारा।
औ माइ माराहोनायथ। सिगांग्रो फैदों सिगा फैदों बेे नंगौ। आरो नोंथांमोननिथिं बिदिनो खोमा आरो माइ गायग्राबो फैदों फैबावगौओ बिदि नङा आरो ना आइजो माहारि। दा बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो जों माइ गायनायखौ। औ। नोंथांमोना माइ गायनो रोंङो ना रोङा?
आंथ माइ गायो गायनाया खिन्थु एफाराब रोङा आरोना। गायु गायबाय गायनाया खिन्थु बारलांनो नागिरो माने बै जे बिदि होनोना दाउब लामा गालांबाय दाउब लामा गालांबाय होनलायलायो ना बिदि आरोना दाउब दाउबो दाउबो थाबायनो लामा गारबोनाय बायदि थाबोयो इसे इसे।
जायगाया खालि जायगा गालाङो आरो।
आबोयो बोरैबा माने मोन जांङै गायबाबो फो आबै आरोना।
गोसोम जाजानो गियो नामा नोंथांमोना?
माने ना ओहो बिदिखौथ साना। ओ बेल आरो ना मा होनो जोंनाथ माहोनो ओ आसुगुरफ्रावहाय मैला नाङो आरो ना आसु गुराहाय हाब हाबोना हाया हाब नानैहाय माबा जानो नागिरो आर रोना मोननो नागिदो।
ओ नोंगौ बे आसुगुरखौलाय आसि आसिग आसुगुरखौ हाना लाबानो जायोना।
उम। आसुगुरखौथ हानानै लाबानो जायो। खिन्थु बेसेबां नों हा हागोन हाब्रुआव हाबबायथाय नोंनि बे आसि आसिया गारजि जागोन आरो ना।
औ औ बिद न इनो जायों नखरबा नखर। आलो खालिनथ नै गासिबो सि ख्लाबा आइजोफोरा माइ गायनो नागिरला । जाय न'खराव अलग दंबा न'खरावहा जो सोलिनांगौ जायो थांमोनासो बा बिथांमोनआ माइ गायग्रा आबाद मावग्रा । न'खराव इदि ओ गायलायनो मानसि मोनलाय लायाना बेखायसो दाना बेबायदि आजिखालि दाथ' नै खमथार माइ गायग्रायाबो ।
औ खम जाबाय
उम्म
आरो जोंनाथिंथ माइ गायग्रायानो खम जाब माइ माने माइ गायग्रा माने हाफ्रानो खम जाबाय माने गय गायजोब्बाय आरोना सिगांहाय बिराद हा माबा माइ गायग्रा गोजामोन ना । माने ओ गोथां माबा नुजोबोमोन आरोना गोथां गाबनि बिदि जाजोबोमोन माइया माने माइ गायनाय समाव बिराद रोमै रोमै नुहरलायोमोन । खिन्थु दायो बिदि गैला जोंनि साइदजों गय बागान बिदि जाजोबबाय आरोना
नङा जाय आबादावहा जाय आबादखौ मावनानै जों बांसिन जों मुलाम्फा मोनबाय थादों बे आबाद खौ गायनांगौ आंनि मथेबाबो जेरै दा जों गइआवहा बांसिन मुलाम्फा मोनो नंगौना नङा?
उम्म ओमफ्राय ओरैहाय हनै जानायनि ओमफ्राय जानायनि नि फारसे आंखाल जालांगासिनो जे माने माइ आबादा खमायलांबायना
नङा बे जोंनि जायगायावहा गइखौथ नोंथांङा गासि सिबो हायाव गायजायाना
होम खिन्थु जोंनिथिं जायगायाव नों माने गइ बागानानो माने गायजोबनायानो जाबाय आरोना जोंनि साइडजों माने ओ बेयो माइ गायग्रायानो खमसै आरोना ।
औ बेनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ माइ गाय गायनायाथ गायो गय बागानथ बानायदों आरो साहा बिलाइनि बागानबो बानायदों
उम
मानोना जोंनि ओनसोलनिया हाया ओरैबायदि जोंनिया नोंथांनो सिगाङाव फोरमायखादों आङो जोंनियावहाय एसे दैसा दैमा खम दङ खाथियावहाय गैया बेखायनो जोंनिया अखाजोंनो जों सोनारनांगौ जायो माइनि आबाद मावनो दा बोथोरफ्राथ' बोसोरे मोजां जायाना बबेबा बोसाव अखा खम हायो मा हायो बेउनो बबेबा बबेबा आबादथिलिफोरा रानस्राव जालांबाय आरोना होगालांनानै बेखौनो एसे हाफोरखौ खोनानै गोजौ खालामनानै बेहायनो साहा बिलाइनि आबाद मावदों मानसिफ्रा आरो साहा बिलाइनि आबादाव बांसिनसो मुलाम्फा थायो माइनिसाय
ओम
दा माइनि आबाद माइ मावनायनिसाय साहाब बिलाइनि आबाद मावनानै
ओरैनो साहा बिलाइयावहाय अखाफोर नाङा नामा दैफोर ना ङा नामा?
दै दै बांद्राय नाङा ओ माने दै होबाय थानाङा बेहाय दा साहा बिलाइखौ बिफांखौ गायनानै ओरैनो बिलाइयावसो दै नांगौ जायो बिलाइआवथ' सारना होयो आरोना दैखौ बिफां गुरियावहा होबा बिफाङा थैलाङो। बेखायनो सा बिलाइनि बागानफ्रावहाय सा बिलाइ जिं जिं दंग' जावना होयो दैया बोहैलांथों होननानै
ओम
नोंथांमोननि ओनसोलाव साहा बिलाइनि
जोंनाथिंथ' सा बिलाइनि गैया आबाद गैया जोंनाजों
दे नंगौ
औ माने जोंनिया थिं जाया नामा बेखायनो माने मोनसेबो गैया आरो ना गाया जोंनाथिं।
औ गासैबो जायगायाव जाया एसे जायगाया गु- नांगौ आरो अखा दै बि- -दिनो गरमद्रायाव जाया एसे औ एसे गुसुद्रायबाबो जाया आरोना साहा बिलाया बेखायनो एसे मोजां जायगा सो जायो
औ जोंनाथिं फिफां गायो दंफां गायो गय गायो। ओमफ्रायहायो माइ गायो उ माइ गायो फाथो बे औ
गोबां रोखोमनि आबाद मावबोबाय थादों मानसिफ्रा। जेरै ओ माइनि अनगायैबो जों नै मुलाम्फा जानो हानाय राबार
औ औ औ र
बे रबार ओंखारोना औ रबार गायनानैबो बेनि निफ्रायबो मुलाम्फा जानो हायो जेरै गयनि आबाद जाहैबाय साहा बिलाइनि आ आबाद जाहैबाय आरो बेबायदिनो साल बिफांनि आबाद सिगुन बिफांनि आबाद बेबायदिबो मावदों मानसिफ्रा गोरा हा बा पुरना बेवहाय दै जाया म दस्रा आाद मावजाया बेफोरबायदि जायगायाव रबार बागान सिगुन बागान साल बिफांनि बागान- बेबायदि बानायदों आरो ना मानसिफ्रा औ बे बेफोर बायदि मोजां मुलाम्फा जानो हायो आरो बेफोरबायदि आबाद मावनानैबो।
औ नंगौ।
थ नों। नोंथांनो जानायसो होगोन नालाय फ्राय बोसोरसेनि नाथाय नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि आलादा आब आलादा रोखोमनि आबाद मावोब्लानिया बे नोंथांनो रांखावरि खामायनायनि एसे बांहोगोन आरो। रांखावरि खामायनायखौ जेरै निं। थांनो आंङो बिदिन्थि। बादि होनो। दा नै जों माइखौ। खौ गायबाथ' जोङो माइखौबो जानो थाखायसो जाबाय। आरो फानबावलाय बेसे मोनोनो। एसेल'सो मोनो।
‌औ।
औ नाथाय नों जुदि जि बिगानि गय गायना दोनो। अब्लाना जि बिघा गय गायबा बोसोरसेयावहाय बोसोरसेयावसो खायो नालाय फिथाइखौ। औ से बोसोर। थोरसेयाव जिबो। बिघायाव नोंथांनो। बिदिनो बानिफ्राय द' लाख। फैसा रां होगोन आरोना औ बिदिबाथ' जोंहा। लाब जागासिनो नङा होमबा। माइ गायनायनिसाय बोसोरसेयावनो जुदि जि। बेवहाय जोंनो बा लाख रां मुलाम्फा होयोबा रां होयोबा। आरो नोंथाङा जुदि। बे माइ आबाद मावनायावहा। बोसोरसेयाव बेसेबां होनो द'। जि बिगायावहा। ना। नै लाखसो होगोन आरोना आरो। खरसाबो दं। नङा नङा। माइ गायनायावहा बोसोरै बोसोरै माइ गायनायाव ट्रेक्टरनि। फैसा रां होनाय बा माइ गायग्राफोरनो। होनाय माइ हाग्रा हानो होनाय। गोबां खरसा दङ
औ औ नोंथां होमबा दोनथ'नायसै।
औ नों नंगौ दे दे गोजोनथों।